औ खोनाबाय खोनाबाय औ औ मानि सायाव रायलायनो?
दा नोंथां आंनाव ओ कल हरनायनि खार'नानो जाहैबाय जोंहा ओह ओ बर' हारिनि ओ माखासे हारिमु बेफोरनि सायाव एसे रायलायसै नामा नोंथां?
औ जायो दे।
औ दा नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो फोरमायगोरनो ना आं फोरमायगोरनो?
नोंथांङा फोरमायग्रोदो नामा।
औ दे बिदिब्ला आं फोरमायगोरसै। जोंहा ओ बर' हारिमुनि सायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां ओमह दङ जेरै जों ओ गाननाय जोमनाय
औ
राव फाव जानाय लोंनाय ओ मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानाय
औ
ओ रायज्लायनाय
औ
संनाय खावनाय बिफोरनो गासिबो जोंनि ओह ओ
बेफोर गासैखौबो लानानैनो जोंनि मोनसे बर'नि मोनसे बेफोरनो हारिमु आरोखि जोंहा बेफोरनो बर'नि हारिमु जेरै जोंहा ओ गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा दङ जोंहा ओ आइजोफोरनि थाखाय दङ ओ द'ख'ना बिदन
औ
ओमफ्राय जोंहा हौवासाफोरनि थाखाय दङ गामसा आरो आर'नाइ बेफोरबायदि आरो बिनि सायाव जोंहा बर' हारिमुआव ओ माखासे दोरोंङारि मोसानाय दं जेरै बागुरुममारि ओ बागुरुम्बा मोसानाय औ ओमफ्राय मोसाग्लांनाय मोसानाय ओ बेफोरनो आरो बारदै सिख्ला मोसानाय ओ बेफोर जेरै जोंहा दाख्लैसो ओ जानानै थांबाय जे बागुरुम्बा दोहौ ओ गुवाहाटि नोगोराव जानानै थांबाय दाख्लैसो ओम बेहाय जोंहा ओ जि रोजा ओ मोसाखावरि मोसादोंमोन बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ नै रोजा सो जोंहा दामजु दामग्राफोर जेरै खाम सिफुं ज' था ओ सेरजा औ गंगोना ओम आरो जोंहा गान रोजाब गिरि ओ मेथाइ रोजाबगिरि मेथाइ खनगिरि फोर बेफोरो बाहागो लाहैदों जोंहा बेनि गेजेरजों जोंहा जोंनि ओ बर' हारिनि हारिमुनि थाखाय गोबां जौगानो हादों
औ
जेरै जोङो गुबुन हादरावबो जोंखौ
मिथि मिथिसार होनो हादों
बर' हारिनि मोनसे हारिमु दं होननानै जोंङो मिथिसार होनो हादों आरो दा बेबायदिनो जोंनि हारिनि हारिमुवा बेबायदिनो सिगांनिफ्राय दासिमाव गोबां जौगाबोनायखौ आं नुनो मोनदों दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ माखासे जानाय लोंनायनि सायावबो जोंहा ओ गनायथि मोननाय दं जेरै दङ जोंहा ओ गंगार दुन्दिया बेखौ औ जोंना नाफाम बेफोरखौ जोङो मिथियो जेरै गुबुन हारियाबो जोंखौ ओ बर' होनोब्ला नाफाम जाग्रा होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा अनला मेवाइ बेफोरखौ मिथिनाय जायो लोगोसे जोंहा दङ ओ मोसानाय मुसुरनाय जोंहा गोबां मोसानाय दं बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिं दावथिङाव मोसानाय ओ मेल मिथिङाव मोसानाय माखासे फुजा मेलाफ्राव मोसानाय आरो माखासे फांसनफोर जेरै माखासे ओ रंजानाय बाजानाय नाजानायाव बेबायदिनो बाहागो लानाय मोसानाय बेफोर गासैबो जोंनि बर' हारिनि
हारिनि
औ सिनायथि आरो हारिमु दा बेफोरखौ ओ लानानैनो जोंना मोनसे हारिमु
औ
जेरै जोङो ओ जोंना दंबावो आरो ओ रायज्लायनाय जोंहा बिमानि राव जेरै बर' राव जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोनोम जानाय लोगो लोगो जोङो बिमाखौ नुगोरनाय जायो ओ ओ बेनिफ्रायनो जों बिम बिमानि आखाइायावनो देरबोनायलायो जों बिमानि राव फाव गासैबो रायज्लायनाय मिनिनाय ओ गाननाय जोमनाय गासैबो नुबोनाय मथे जोङो बिमानि रावखौनो सोलोङो बेनिखायनो दा जोंनि रावा बिमा राव आरो बर' राव दा बेनोसै आरो जोंहा जोंना मोसानायाव मोसानायनि बेलायाव
औ।
जेरै जोंहा ओ मेल मिथिंफ्राव मोसायोबा जोङो जेरै मोसाग्लांनाय ओ बारदै सिख्ला आरो दाउस्रि देलाय बेफोरबायदिखौनो जोङो ओ माखासे जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै आरो बेजों लोगोसे जोंनि दामजु दामग्रा जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौ दामनानैनो जों ओ बैफोरबायदि मेल मिथिंफोराव बाहागो लायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा रंजानाया गोबां रोखोमनि दं जेरै जोङो ओ गामि ओनसोलाव गामि ओनसोल माने ओ मा होनो बिसोरखौ ओ बैसाग दाननि से एप्रिल खालि जोंहा ओ गा गामियाव मोनसे रंजानाय फोरबो जायो जेरै जोङो बैसागु होननानै मिथियो। बे समाव जोङो ओ बोराय बुरै आबै आबौमोन बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो अनलायलायनानै जोङो गामि गिदिं गिदिं मोसायो आरो ओ मान सनमान लालायो जोङो आबै आबौमोनखौ खुलुमनाय जायो बेनिफ्राय जों बोर लायो बेबायदि आरो जोंहा बेबायदि न' न' हाबनानै जोङो खाम सिफुं जथा ओ दामै दामै जोङो रंजानाय जायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा ओ रंजानायनि बेलायाव जोंहा मोनायाव जोङो खाथियाव दङब्ला औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ बेखौ जोङो ओ गुबुननिफ्राय सासे ओ देंखो रोजाबगिरि जेरै मेथाइ रोजाबगिरि बेखौ सासे लिंहरनानै जोङो। ओ गाजा गोमजायै जोङो रंजानाय जायो। बेखौ रंजानाय फोरबो बेखौ जों फालिनाय जायो आरो। जोंनाव बेबायदिनो हारिमु हिसाबै जोङो बोसोरे जों फालिबोबाय थायो। जेरै जोंहा दं ओ बैसागु रंजानाय आरो माखासे मेल दावथिङाव मोसानाय ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनो जोंनि गासिबो मोनसे मोनसे ओ बर' हारिनि हारिमुजों नांफानाय मोनसे सिनायथि आरो। दा नोंथाङा बिनि बागै एसे बुंनो सानदों नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
आङो मानि बागै बैसागुनि बागै ना
नोंथाङा बैसागुनि बागैनो फोरमायदो एसे।
औ बैसागु ओ बैसागुखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो आरो बैसा बैसागु ना ओ बैसागुखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबौ आबै समनिफ्रायनो फालिबोदों। ओ बैसागुआ जाहैबाय माने बोसोर गोदानखौ ओ मा होनो ओ बरायनाय फोरबो नङा होमबा? ओ बैसागु बोथोराव जोङो ओ एक थारिक नङा होमबा एक थारिकाव ओ मोसौनि बैसागु मोसौखौ जोङो ओ थुखैयो ओ दैयाव लांनानै। ओ जोङो मोसौनो ओ ओ मोसौनो माने मोसौखौ जों गिबिसिन ओ बैसागु बोथोराव मोसौनि बैसागु खुंगोरो आरो एक थारिखाव संक्रान्ति एक थारिखाव। अ बिनि थारि बिनिफ्राय दुइ थारिखनिफ्राय जोङो मानसिनि बैसागु। ओ ओ मानसिया ङाव ओ गोजाम बोसोराव ओ थांनाय समफोराव माने गावजों गाव ओ नांलायनाय खमलायनाय बेफोरखौ ज्राब गारनानै ओ बोसोर गोजानाव बय बरायनाय हिसाबै ओ बेयाव रंजायो आरो बर'फोरा। औ जाहाथे बोसोर गोदानखौ मोजाङै मोजां बारहोलांनो हायो बिनि सायाव उम रंजानाय रंजानाय फैयो। बेफोरनो आरो आ ओमफाय नोंथां ओ बर'फोरनि माखासे फुजाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगोन नामा? ओम मा मा फुजाया बर'फोरनिया ओ गिदिरसिन फुजा आरो बेफोर फुजाखौ मानो फालिनाय जायो। ओ जेरै थाबाय हामबाय फुजाया थाबाय। गारजा फुजा थाबाय आरो बर'नि देरसिन फुजाया जाबाय खेराइ फुजा। ओ नोंथाङा हामबाय फुजाखौ मानो होनाय जायो मिथिगोन नामा एसेनो
हामबाय फुजाखौथ' आं खोनायोल' नोंथां आंहा बांद्राय
औ होमबा आं हामबाय फुजानि सोमोन्दै नोंथांनो एसे बुंना होनोसै नामा?
दे नोंथां एसे फोरमायदो।
औ। ओ हामबाय फुजाखौ गामिनि एसे जानगाराव थानाय बा गामिनि खोला बा सोनाब दै जिं दंबा दै जिंफ्राव होनो हायो दै जिंफ्राव होयो। ओ बेखौ होनायनि गुबै खार'नानो जाहैबाय गामियाव ओ सुवा सुथि दं नामा ओ बेखौ सुवा सुथिखौ बोस्रांना लानो सुस्रांना लानो होनाय जायो आरो ओ बे हामबाय फुजा होनायाव ओ सानै दौदिनि ओ दौदिनिसो होनलांबाय सानै दौरि थानांगौ जायो। ओ सासेया हारसा दौरि आरो सासेया बर' दौरि नङा होमबा? औ ओमफ्रायो बे फुजा होनायाव ओ ओ बर'फोरनि मोदाइफोरखौ लेंहरो आरो हारसा गुबुन हारसा मोदायफोरखौबो लेंहरो। ओ। गासैखौबो लेंंहरजोबनानै ओ बाउनाय जायो आरो। हारसा मोदायफोरखौबो लें हरनानै बर' मोदाइफोरखौबो लेंहरजोबनानै ओ बाव प्रसाद मुथा बाउवो थालिर औ गोदै-गोबाब गासैबो बाउजोबो आरो बेखौ होनायनि